औ।
ओ नोंथाङा खोनादो ना?
औ खोनादों।
ओ नोंथांनि सिगाङाव आङो दा फिथाइ सामथाइनि बागै एसे बुंथिनो सान्दों बे आयदानि फारसे लानानै बुंनो हागोन ना?
औ दे बुंनो हागोन।
ओ फिथाइ सामथाइ होनो बुङोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि मोननो हायो नंगौना नोंथां?
औ नंगौ।
ओ आरो जेरैबायदि जोङो फिथाइखो बुंनो थाङोबा जोंनि न'नि न'आव गायनायजों लोगोसे जोङो हाग्रा बंग्रायावबो गोबां रोखोमनि फिथाइ मोननो हायो। बुंनो थाङोबा जोङो गावनि आरो बेफोर फिथाइखौ जायोबा जोंनि देहायाव जोङो सक्ति मोननायखौबो मोननो हायो। जेरैबायदि जोङो माखासे ओ फिथ फिथायनि बाग। गै बुङोब्ला जोङो आफेल जायोबा जों मोनसे भिटामिन मोनो थालिर जायोबा जोङो ओ बोलो जायो आरो बेफोरबायदिनो जोङो आंगुर जायोबा मोनफ्रोमबो फिथाइ सामथायाइनो जोंनाया मोनसे बोलो बोलोफोर थायो आरो जोंनि। ओ जा मेलेम बेफोरो जोंनि बाहायनायाव मोजां खामानियाव होनाय बायदि जोङो बांसिन ओ गोसो होनानै आयदाफोरखौ। थाब थाब बुजिनोबो हायो होननानै जोङो खोनानो मोनदों। जायखौ जोङो मोनफ्रोमबो। जोंनि लेखायाव आरो ओ माबाफोरावबो मोनो ओ डाक्टरफोर बुंनायावबो जों मोनो सासे बेमारिफोरखौ जोङो माखासे फिथाइ सामथायाइ होनानै जोङो जाहोनाय। बेखौबो बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो। फिथाइ जायोबाथाय। फिथायाइ जाहोबाथाय जोङो बेफोरबायदि बोलो जाहैनो खोनथायायो जेरैबायदि फिथाइ होननानै बुङोब्ला जोङो ओ थाइजौ खान्थाल। आफेल आंगुर आरो इफोरबायदिनो गोबां मोननो हायो। आरो बुं। थांबावबा जोङो गुबुन हादोराव गुबुन गुबुन रोखोमनि फिथाइ मोननो हायो मानो होनब्ला आंगुरनि महरखौबो जों गोबां रोख। रोखोमाव मोननो हायो मोनसेल' रोखोमाव जों आंगुरखौ मोननो हाया आरो बेजोंनो जोङो आफेलखौ बुंनो थांबाबो आफेलखौबो जों गोबां रोखोमनि मोननो हायो मोनफ्रोमबो हादोराव बेलेक बेलेग बिफां थायो आरो बेलेग बेलेक फिथाइखौ जों मोननो हायो आरो। थिग बेबायदिनो जों जानायनि बेलायावबो माबेबा माबेबा मैगं थाइगंनि बेलायावबो जोङो फिथाइखौसो जानाय जायो। जेरैबायदि लेस्रा होनना बुङोबा। जोङो लेस्रा बिफांखौ गायनानै बिनिफ्राय जा फिथाइ मोनो बेखौसो जों जायो। आरो थिग बेैबायदिनो पटल। पटल होननानै बुंङोबा जों पथल। बेफोरबायदि जोङो गायनानै जेब्ला पथला फिथाइ थायगोन होनबासो जोङो बे फिथाइखौ जानाय जायो। थिग बेबायदिनो आरो दंबावो। खायला खांख्रिखला लाव जोगोनार आरो जिंखा बहल। आरो बेफोरबायदिनो गोबां जोङो फिथाइफोरखौ जोङो मैगं जानायखौबो नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो जों माबेबा मा। माबेबा फिथाइफोरखौ आरो माबेबा माबेबा खामानियाव बाहायनायखौ नुनो मोनो माबेबा बिफांनि ओ फिथाइफोरखो जोङो। जोंनि लोमजानायफोरावबो बाहायनायखौ नुनो मोनो। जेरैबायदि जोङो थाइखा। थाइगा फिथाइखौ जोङो हाननानै बेखौ फोराननानै जोङो ओ दैयाव सोमनानै बेनि माबाखौ जों लोंनाय जायो बेखौ लोङोबानो जोंनिया। जन्दिस खारो होननानै जों खोनानो मोनो जायनि थाखाय जोङो बे थाइगा फिफांनि फिथाइखौ जोङो खा हाननानै बेखौ मिजि मिजि हानानै जों फोराननानै दोननाय जायो आरो जेब्ला जोङो समाव। बोरैबा एसे लोमजानाय मोनो अब्ला जोङो बेफोरबायदिखौ माबानाय सोमनानै लोंनायखौ नुनो मोनो थिग बेबायदिनो जोङो नारेंखौबो नारेंखौबो जोंनि जोंनि देहानि थाखाय मोजांनि थाखाय जों बाहायनायखौ नुनो मोनो मालाबा समाव जों गेस जायोबा एबा माबेबा मोनसे थाव बाराद्राय थाव बुस्थु जायोबा जोङो बे नारेंखौ जों जानाय खौनुनो मोनो नारें जाबा जोंनि उदैयाव हजम जायो एबा माबेबा मोनसे गेस मुवाफोरा जोंनि उदैनिफ्राय जोबो होननानै जों खोनानो मोनो आरो बेफोरबायदिनो जोङो बुंनो थांबा जोङो जारि जारि जारिफोराबो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां। जारि फिथाइखौ जोङो जायो मिजिनाय दङ जे जाय जारि फिथाइयाव जोङो बेफोरबायदिखौ जाबा जोंनि सालायफोरा स्रां मोनो एबा जोंनि गोसोखौ स्रां मोनो होननानै जों खोनानो मोनो बेफोरबायदिनो जोङो सखा मुलि खालामनाय बोरि मुलि होनो जायखौ जायखौ जोङो सखा मुलि नामावबो मिथिनो हायो बेखौ जोङो दिनैयाव बेफोरबायदि माबाखौबो होनाय नुयो जारि फिथाइखौबो होनाय नु नुनो मोनो आरो बेफोरबादिनो जों गोबां रोखो रोखोमनि बानलु बानलु फिथाइ बानलु फिथाइखौबो जों गोबां रोखोमनि मोननो हायो बानलु सिब्रु बानलु बोरदोन बेफोरबायदि माइक्र' बानलु गोबां रोखोमनि जों बानलु मोनो। बेफोरबायदि जोङो बानलु फिथाइ जानायावबो गोबां रोखोमनि ओ मुलामफा मोननो हायो गासिबो मोनफ्रोमबो फिथाइ सामथाइनो जोंनि थाखाय जोंनि देहानि थाखाय मोजां। आरो नाथाय बेखौ जानायजों लोगोसे जोङो गाव खौ मोजाङै बेनि जानायखौ जोङो मोजाङै गावखौ थाल लानांगौ बाराद्राय माबायावबा मोनसे बुस्थुखौ जाद्राय बा जोंहा खहा दङ जेरैबायदि खान्थाल फिथाइखौ जों बाद्राय जायो बा जोंनि उदैया दुयो। आरो बेखौ बे दुनायनि गेजेरजों जोङो बाराद्राय जायोबा जोंनि उदैया बाराद्राय दुयोब्ला जोङो गावखौ फोजोबना लानायबो जायो एबा गावनि देहानि थाखाय खहा खालामनानै गावखौ फोजोबना लानायखौबो जों नुनो मोनो। आरो बाराद्राय बेफोरबायदि खान्थाल फिथाइ जायोबा मानसिया गरमजों थानो हाया होननानै जों खोनानो मोनो मानो होनोबाना खान्थाल फिथाइया जोबोर गरम जायो जानायजों लोगोसे आरो जोङो आंगुर फिथाइखौबो जों बाराथाय मोनो होन्नानै बाराद्राय जायोब्ला आरो लिसु फिथाइखौबो जों बाराद्राय मोन्दों होननानै बाराद्राय जायोबा जोङो लोमजायो लिसु फिथाइ होननानै बुंङोब्ला लिसु फिथाइया जोबोद गोदै आरो गोथावबो आरो बेखौ जोङो गोथाव मोन्दों होननानै जोङो जेब्ला बेखौ बाराद्राय जागोन अब्ला जोङो बारादाय जायोबा बे लिसुआ एसेयावनो जोंनि देहायाव ओ लोमजानायखौ जों लाबोयो होननानै जों खोनानो नुनो खोनायो आरो जों नुयोबो बारादाय लिसु जायोबा जोङो बारादाय थाबनो लोमजायो आरो आंगुर फिथाइखौबो जों बारादाय जाद्रायोबा जों लोमजानायखौ नुनो मोनदों। आरो नोंथाङा बेफोरबायदि फिथाइ सामथायाइनि बाग गै जा एसे मिथियो आंनि फारसे एसे बुजायनो हागोन आंनि सिगाङाव।
औ ओ नोंथाङानो बुंलांखाबाय जि ओ फिथाइफोरा गोबां रोखोमनि थायो ओ आरो बे फिथाइफोरा मबेबा फिथाइफोरा बांद्राय जायोब्ला मानसिनि फारसे खहाबो लाबोयो आरो मानसिनि से बिदिनो भिटामिन बा प्रटिनफोरखौबो लाबोयो नोंगौ आरो नोंथाङा बुंलांबाय जि खायफा फिथाइफोरखौ जों मैगं हिसाबैबो जानाय जायो। नोंगौ जेरै जोङो ओ खान्थालखौबो जोङो ओ बेखौ ओ गोथाङै फिथाइ हिसाबै जानायजों लोगोसे जोङो बेखौ ओ मैगं संनानैबो जानाय जायो। आरो थालिर औ थालिर बेखौबो जोङो ओ डाइरेक्ट लि जों जानायजों लोगोसे बेखौ जोङो ओ मैगं हिसाबैबो जों बे फिथाइखौ जानाय जायो। आरो औ। गोबां फिथाइफोरानो जोंनो बिदिनो जोंनि देहाखौ गोग्गो गोख्रोङै लाखिनायावबो हेफाजाब खालामो। ओ जिरै आरो बे फिथाइफोरखौ जोङो। मुलि हिसाबैबो बाहायनाय जायो जेरै ओ। नारें खाजि होन खाजिखौ जोङो बिदिनो उद्रि उदै गाज्रि जानायाव जोङो बेखौ जाबोला जोङो मोजां मोनो आरो बेबायदिनो नारें गोदै बेफोरखौबो जोङो बिदिनो भिटामिन सि बेफोर मुलिफोराव बाहायनाय हिसाबै जोङो नुनो मोनो नङा होमबा। औ आरो बिदिनो गोबां औ बिदिनो गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथायाइखौ जोङो मोननो हायो आरो बिनि जि टेस्ट बेबो गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो
औ
औ आरो फिथाइनि महराबो गुबुन-गुबुन रोखोमनि जायो। आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो। ओ बिदिनो फिथाइ सामथाइखौ जों नआवनो खेथि खालामनानै बा नआवनो गायनानै ओ जोङो बेखौ फाननानैबो जोङो रां आर आरजिनो हायो ओ
नोंथाङा जा फिथाइ सामथाइनि बागै बुंदों बेयो सैथो नोंगौ। आरो जोङो। मोनफ्रोमबो बिफाङावनो जोङो फिथाइ थखौ नुनो मोनो। मोनफ्रोमबो बिफाङानो बिबार बायनानै। फिथाइ थायो बे नंगौ। जानो हागौ जेरै आदुमब्रा बिफां हादरबाव बिफांनिफ्राय जोङो बिबारखौ नुवा नाथाय बियो फिथाइ थायनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो गोबां बिफाङाव जोङो गोबां फिथाइखौ नुयो जायनि फिथाइनि गेजेरजोंसो बिसोरनि मोनसे गोदान जोलैया ओंखारनायखौ। जों नुनो मोनो जेरैबायदि गय फिफांनिफ्राय जोङो फिथाइखौ मोनो बे फिथाइनिफ्रायनो जेब्ला जों बे फिथाइखौ जाबायगोन अब्लासो जोङो बे गयखै गोदानै मोनगोन बेफोरबायदिनो जोङो जे माइ गाय मोनगोन माइनिफ्रायबो जोङो बेफोरबायदिनो फिथाइ मोनगोन। आरो बे फिथाइखौनो जोङो उनाव माइदि हिसाबै दोननानै जोङो जेब्ला माइखौ खोथिया फोगोन अब्ला जोङो फिन गोदानै जोङो माइखौ मोनफिनगोन थिग बेबायदिनो गासैबो फिफाङानो फिथाइ थायो आरो बे फिथाइनि गेजेरजों जों गासैबो बिफांनि गोदान जोनोम मोननाय एबा गोदान। उजिनायखौ जों नुबाय थानो मोनो। आरो जोङो। फिथाइ सामथायाइखौ गोबां गोबां रोखोमनि मोनो होननानै जोङो दानि बुंखांबोबाय आरो। बे नंगौबो गुबन गुबुन आरोजों गोबां गोबां रोखोम फिथाइ मोनो जेरैबायदि बिसनि जानाय हुदैया जेरैबायदि बेलेग बेफोरबायदिनो थिग बिसिनि जायगायावबो फिथाइ सामथायाइनि जानायफोराबो बेलेग जायो मानो होनबानो बिसिनिथिं बेलेग बेलेग फिथाइया नुनो मोनो आरो जोंनिथिंबो जोंनि जाबायदि फिथाइ सामथाइ दङ जों बेफोरबायदि फिथाइखौ जों जानो मोनो आ बिथांनिसिम साबागद थाबाय जा दिनै गावनि सम बेसेन गोसा समखौ होनानै आरो आंनो बेफोरबायदि फिथाइनि बागै जा एसे मोजाङै बिबुंथि होदों आरो जा एसे मोजाङै आरो खासिनै बुंनानै फोरमायदों आङो नोंथांसिम साबायखर बावो आरो दिनैनि बेफोरबायदि दि जोङो नैबे फिथाइ सामथायाइनि बागै रायलायनायाव एसेनोसै दोन्थ'नो सानदोंमोन साबायरखोन नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो साबायखर थाबाय औ दे।